खोनादोंना नोंथां?
खोनादों?
ओ गिबि गिबियावनो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय
औ औ नोंथांसिमबो
ओ दा जोंङो बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सान्दों। नोंथांङा सम होनो हागोन ना? अ गिबियावनो जोङो बर'नि जानाय बा लोंनाय ओ जों बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रि ओ सबायजों दाव आ बेबायदिखौ जोङो गुबैयै जानाय जायो।
औ
ओ बेबायदिनो गोबां जोङो ओ जेरै जोङो आलासि फैयोब्ला आ जोङो अनलाजों दाउ जायो लकेल दाउ बेफोरखौ सबायजों ओ बेखौ अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ गिबियाव माइरंजों ना माइरंखौ बानायनाय जायो ओ माइरंखौ एसे दैयाव सोमग्रोनानै दोनबाय। दोननायनि उनावहाय बेखौ बो फांनानै उवाल बा दिंखि बायदियाव देनानै जोङो जै ओंख्रि बे ओंख्रियावहाय बेखौ होनाय जायो। बेनि उनावनो बियो अनला ओंख्रिनि महर लायो।
औ
बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जों बनायनानै जानाय जायो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जा बर' हारिनि जानाय होनना बुङोब्ला जों बांसिनै खारै मेगं खारै मेगंखौ जानाय नुनो मोनो आरो जेराव नोंथाङा बुं हाबायाव अनला ओंख्रि आरो सबायजों सबाइ खारै ओ बा सबायजों अमा बेदर अनलाजों अमा बेदर बायदि बायदि आरो आरो जों बांसिन नुनो मोनो जा हाग्रानि खारदै खारै होनना बुङो आरो लाइ लाफा बायदिसिनाखौ ओ गलाय मोन्देर होनानै खारदै खारै संनाय जायो जायो बेखौबो जों गोबां जानो ओ मोजां मोन आरो जानाय नुनो मोनो आरो लोगोसे जा नोंथाङा बुंनो हाबाय अनला खारै अनला खारैखौ जोङो ओ औवा मेवाइ होनाबो जानो हायो आरो ओ जा ओ अमा बेदर लकेल दाउ बायदिसिनाजों अनला खारैखौ जों जानो हायो आरो लोगोसे सबाय मैगं ओ सबाय मैगंखौ ओ जोङो दाउ बेदर अमा बेदर आरो स सामु बायदिसिनाजों जों जानो हायो गिबियावनो जों सबाइ मैगंनि संनायनि खान्थिखौ एसे फोरमायना होनि नोंथांनो ओ जों जा सबाइ जायो बेखौ जों गिबियावनो हाथाय बा गलानिफ्राय जों बायना लाबोयो बेखौ बायना लाना फैनानै ओ जोङो दैयाव एसे सोमना दोनो बेखौ सोमनायनि उनाव जा एसे ओ बे सबाया एसे बुगागोन बे बुगानायनि उनाव बेखौ जोङो ओ सारायाव ओ दै एसे होनानै बेखौ जों होयो सबाइखौ होना होयो जेब्ला बेयो ग्लब ग्लब गोदौगोन बेयाव जोङो सुंख्रै ओ सुंख्रै फालौ ओ बायदिसिना होनानै जों संनाय जायो आरो लोगोसे बेवहाय खारै एसे होनानै जों सङो आरो ओ बेवहाय जों साम सङोब्लाबो जों सामखौ गिबियावनो ओ एवना लाग्रोनांगौ जायो आरो एवना लाखांनानै बेखौ जों बेयाव होयोब्ला बेयो सबायजों साम जायो आरो ओ नोंथाङा इसे जा बरफोरा जानाय गोथां मैगंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हो गिबियावनो जोङो खाबथिंनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोथां गोथां मैगं जायखौ होनो जोङो खाब थिंनाय बैखौ जोङो था खुथ्रा बायदि लाइ लाफा लगायनानै जों खारैबो जायो। जोंनि बरफ्रा फ्राय बे खो खारै मैगं होननानै बुङो जायखौ। खौ जोङो खाबथिंनानै मोनो बेनि उनावहाय गोथां मैगं ओरैनो जोङो फोथारफ्राव दानि जुगावथ गासिबो जों बर' समाजाव नुखायो। जेरै जोङो जिंखा मैगं मैगं बायदिखौ जोङो गायनानै नआवनो ओ जायो। थिग बेबायदिनो गोबां गोबां ओ ओनसोलफोरावबो दानि जुगाव नुनो मोनो बेफोरबायदि गायनानै गावबा गावनि ओ फोथारफोराव गायनानै जोंङो ओंख्रि जानायखौ
औ
बेबायदिनो जोंङो ओ गोथां मैगं गोथां मैगंखौ जोंङो जेरै थालिर फस्ला खौबो जों जानो हायो गोथां मैगं मैगं हिसाबै आरो गोबां जोंनि गेजेराव दङ बिलाइफोरनि जायखौ जोंङो ओ खिफि लेवा खिफि बेन्दों होननानै बुङो आरो जोंनाव गोबां पटलनि फिसौ ओ जायबाय बिजौ जायखौ होनो ओ बेफोरखौबो जोंङो एवनानैबो जायो बा खारै जायो बेबायदिनो दं नोंथांमोननिथिंबो माबायदि जायो बेखौ नोंथांङा फोरमायनानै होदो
औ हागोन नोंथां गोथां मैगं होनोब्लाथ जोंनि गामियारि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो आरो जेरै थास दोङो नोंथांङा लांखाबाय खिफि लेवा आरो जा लाव बिजौ लाव बिजौ खौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जा हाग्रानि नि जा दालाय ओ आरो जा जो ‌बा जिंखा बायदिसिनाखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो आरो जोंनि जा गोथां मेगं जाबोला जोंनि देहायाबो मोजांङै थायो लोगोसे जों जा थास थास जों गोबां बि बाङै जानो हायो आरो थासखौ जोंङो थास बिथ्रिबो जानायखौ नुनो मोनो थास बेदर थास आइथें आ आरो बायदि थासखौ जोंङो जा थासनि जा ओ मोदोम बेखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो थास जा गोलाव ओ बायदि बायदि जों जानायखौ नुनो मोनो थास बेदरखौ जोंङो खारैजोंबो जानो हायो आरो थावजोंबो जानो हायो आर नाथाय जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव बांसिनै बेखौ खारैजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जा थास आथिं बेखौबो जोंङो एवनानै जानो हायो। आरो थास बिथ थास बिथ्रि जा थासनि गोरलै बिलाइ बेखौबो जोंङो ओ थावजों बा खारैजों जानो हायो ओ देहानि थाखाय मोजां जायो बा बेफोर जाबा बेफोरखौ जों जायोब्ला आरो लोगोसे ओ जा लाव बि लाव बिजौखौ जोंङो बायदिसिना जा पानिलाव जोगोनार जोगोनारनि जा बिजौ बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो बेखौबो जोंङो मेगं बा ओंख्रि संना जों जायो आरो लोगोसे जा गोथां मैगंनि बिलायाव जा दिंखिया दिंखियाखौ जोङो बैसागुनि समाव जों बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो ओ जेब्ला ओ बैसागु सफैयो अब्ला बैसागुनि से थारिखै जोङो से खालाराव जोङो बेखौ जों ओ फुङावनो गासिबो गामियारिफोरा ज जानानै बे बखानायखौ जों नुनो मोनो ओ बे ओ जोंनि गामियाव ओ मानियो जे जा दिंखिया बेखौ जों बैसागुनि से खालार खालि जायोब्ला जों ओ जोंहालायनो जा बेराम आजार जायो बेफोर दानगार दानगारलाङो आरो ओआ आरो लोगोसे जा गोथां मैगं होनना बुङोब्ला आ जा थुनथुनि बायदिसिनाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों आङो ओ जा जोगोनार फिथाइ जोगोनार फिथाइ जो-जोगोनारखौ जों माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां अ जोगोनार ओ जोगोनारनि बेंगर जाय जोङो बिदान होननानै बुङो बे बिदान जोङो नार रि गलाफोराव ओ मोननाय जायो दकानाव ओ बेखौ जोङो बिनि लांनांगोन लांनायनि उनावहाय फोथारखौ जोङो फार्स्टआवनो हालेवना लांग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो जाय खौ ओ जोलै बे जोलैखौ जों होनो थाखाय खायसेया हासार होयो रासायनारि खायसेया रासायनारि हासार बियारि हासार होयो बे बिदिनो बेखौ जोङो गायनायनिफ्राय ओ जि समनिफ्राय जोङो बेखौ हायाव होगोन जायनि बेगरखौ लावनि बेगर बेनि उनावहाय जोङो ब्रैजि ब्रैजिबा दिननि उनाव बेनि फिथाइ जों मोननो हायो। आ मोजां जोथोनै लाबा मोजां जायो। मोजां जोथोन लायाबा बेयो जानो हागौ जुदि मोजां जोथोन लायो बेयो मोजाङै मोजां गावनो गाव ओ देरो लावो बेबा बिदनो जों लावबो गोबां थायो। जाय जोंनिया मेसें बोथोरनि लाव। दैज्लां बोथोरनि लाव बेफोरबायदि आरो ओ जोङो लाव ओ जायफोर लाव गोबां बाय जोङो मैगं संनानै बेफ खौ जानो हायो। बा फुं फुंआव जोङो एवनानैबो जानो हायो। ओ ओ बेदिनो बेनि बिलाइखौबो जोङो ओ जानो हायो बेनि बिजौखौबो बेबायदिनो जोङो मोजाङै जोथोन लायोब्ला जोङ मोजां फिथाइ मोनो। बेबायदिनो जोङो फिथाइनि समाव बिफांनि बिलाइ बा बिफांनि सेेंखोनाखौ नायनानै जोङो नांगौ बायदि हासार बा नांगौ बायदि जोङो रासायनीक मुलि बाहायनानै बेखौ फेदेरनायनि जोथोनै लानांगौ मानो होनोबा बे गायनायनि उनाव ओ बिनि मोजां जानायनि सायावसो नङा होमब नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बिथाङाबो जोंनि बर रायजोफोराव जायो जे सामु खामानि बागै एसे ओ फोरमायनानै हो-होनो हागोन ना?
औ औ हागोन बेनि सिगां नोंथाङा जा फोरमायलांबाय बेफोर गासिबो सैथोजोब ओ दा नोंथाङा सोंदों जे सामु सामुखौ जोङो सरासनस्रायै हाखर बा दैमा दैसा ओ बिलो बायदिसिनायाव जों मोननायखौ ओ मोनो आरो नुना खौ मोनो ओ दा साम' होनोब्ला जों साम'खौ गिबियावनो दैमा हाखर बिलोनिफ्राय खन्ना लाबोग्रोनांगोन ओ खन्ना लाबोखांनायनि उनाव बेखौ हरसेनि थाखाय दैयाव सोमना दोनो आरो ओ सोमना दोनखांनायनि उनाव बेनि अखानायै बेखौ बेनि जा ओ उनथिंजाय बेखौ जोङो एसे दानो आरो बेनि जा खुगायाव एसे बागसा बाख्ला थायो आरो बे बाख्लाखौ जोङो बोखारग्रोनांगोन बेखौ जों बोखारग्रांनायनि उनाव बेखौ जों मोजाङै सुनांगोन जा जिहेथु बेयो दैयाव थायो नालाय हाब्रुआव थायो। बेनिखायनो हा हाबजोबो ओ बेनि बेनि थाखाय जोङो बेखौ ओ बेखौ साफा मोजाङै साखोन सिखोन खामग्रोनांगोन हाफोरखौ जाहाथे खारहोनो नांगोन बेनि उनाव जों बेखौ ओ सुखांनायनि उनाव ओ जा साराय सारायखौ जोङो अराव होनानै बेखौ गुदुं जानायाव लागे बेखौ ओ गुदुं जाखांनायनि उनाव जों साम'खौ सारायाव होनांगोन जेब्ला बे साराया सामआ गुदुं जागोन मोजाङै ओ जा एवफ्रामनाय जागोन बे अब्ला जों बेयाव दै होयो आरो अब्लानो जों बेखौ जानो हानाय जायो आरोओ जा साम' साम'खौ जों जेजोंबो जाजायो ओ जा दालि सबाय बायदिसिनाजों जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जिखियानो जाया नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथाङा ओ आं जा सोंबाय बेखौ नोंथाङा ओ मोजाङै मोजां फिननाय होबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां साबायखर नोंथां।
बरायबाय नोंथां ओ